औ! खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ। दा जों ओ जों सावरायनो लानाय टपिकआ जाबाय जोंनि सान फ्रोमबोनि जिउ खांनाय जिउ खांनायाव जों मा मा खालामो। जेन'बा ओ बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनो। सावरायसै नङा होमबा दा। ओ जोंनि जिउ खांनाय होनना बुङोब्लाथ' जों जेनबा सानसेनि गेजेराव लानोसै जेनबा जों ओ फुंनि सिखार जानायनिफ्राय मोनानि बेलासि जों मा मा खालामनानै थायो नङा होमबा औ। ओरैनो दैलि लाइफ होननानै बुङोब्ला सिखारनायनिफ्राय ओ सिखारजेननायनिफ्राय मोनसे बेलासिसिम मोनसे ओ नोंथाङा ओरैनो ओ खैथासोआव सिखारो ओरैनो नोंथाङा?
अ आङो माब्लाबा मालाबा फाइभ थार्टि जायो माब्लाबा सि स्क जायो आरो माब्लाबा जुदि गोसो जायोब्ला बा अखाफोर हायोब्ला सातथा आद दा बेबायदि बायदि आरो औ।
औ औ आंबो बिदिनो जायो एखमबा। ओ दासान्दि सिखारनायनि मोनसे लिमिट गैया आरो टाइमा। एसे मालाबा समाव फुं थाबबो सिखारनांगौ जायो।
औ बोथोरजोंसो सोनारनानै जायो आरो।
औ औ दाथ' दैलांबो बोथोर ना एखमबा थाबबो सिखारनांगौ जायो दुब्लियावबो थांनांगौ जायो। औ दा बेनो आरो दा ओरैनो आरो बेफोरनि अनगायैबो। नोंथाङा मा मा खालामबाय थागौ जेनेबा सानसेनि गेजेराव।
उम बिदिनो मावनांगौ सिखारनानैहाय। ओ फ्रेह जाना लायो आरो फुंनि ओंखामफोर जायो आरो ओ ओ मा मावनांगौ बेफोरखौ मावनानै लायो जेनेबा ओंखाम जोंथ' जेनेबा।
औ औ।
खाम संनांगोन न'आव थानानै बिमाफोरखौ हहाय खालामनांगोन।
औ औ नोंगौ थारैनो। ओं जोंनि बेयाव बिदिनो जायो जोंनाबो सिखारबाय सिखारनानै। जेनबा मावनांगौ खामानिखौ मावबाय जाखिनि मावनांगौद दङ बिदिनो ओ कलेजफोराव थांनांगौज दं ओ दंङबा थांबाय थांनानै फैबाय। नङा होमबा बिदिनो फैफिननानै आरोबाव नों दसे सम रेस्ट लाबाय दसे सम रेस्ट लानाय बिदिनो लेखाफोरबो नायोबा नायबाय बा बेलासि समावहाय ओ दसे सम रेस्ट लानानैहाय आरो लोगोफोरजोंबो जेनबा लोगो दिगि ओ बेरायग्लांनाय बा माबा मोन थि बल खेला गेलेनाय माबा मोनसे जोंनि जोंनाबबो जायो सेंग्राफोरना बेबायदि रोखोमै जायो आरो। उम मोनसे ओ मोनसे गोनांथार माबाया जाबाय ओरै आं जों दाख ओ जेनबा आं मोनदांनाय बायदियावबा आरो ओ जेनबा दैलि लाइफआवहाय। बेलासि समाव लोगोफोरजों बेरायनाय बेरायग्लांनाय ओरैनो दफा दफि। माबा मोनसे अ ओ गेलेनाय समाव गेलेनाय। माबा मोनसे सावरायनाय समाव सावरायदलायनाय। बेफोरबायदि दैलि लाइफआव बेबायदि जाबाय थायो आरो जाय जोंनिस ओ जोंनि लाइफ बा मोनसे सावराय लोगोफोरजों सावरायना जों मोनसे इफेक्ट मोनो नङा होमबा जेनेबा। जों माबा मोनसे फोरमायलाय फोरमायलायनो हायो माबा मोनसे ओ जाख थायफोरखौ जों माबामोनसे सावरायलायनो माबा मोनसे मिथिनायखौ मिथिनो हायो लोगोफोर लोगो दिगि जेनेबा जों सावराय लायनानै नङा होमबा? बे बेनोसै बे आरो नोंथाङालाय मा होनो सानो?
नोंथाङा जेफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासिबो सैथो दिनै नायनो थाङोब्ला हायो। गोबां सुबुंफोरखौ जायफोरा बेबायदि जों हाथ' जेनेबा दिल्ली लबाव थाै हाबो मोनसे रिसिम थायोना ओफ्राय माखासेखौ जोङो नुनो मोना आरो जखां आ बेे टेनफोर गैया जायफोरखौ जों नुनो मोनदों बिसोरो मानो न' सिंनिफ्राय बेबायदि बिसोरहा सिखारनायाव
औ औ।
बिसोरहा सिखारनायाबो लेट जायो आरो बिसोरहा जेबो मावनो दांनो गोनां गैया। आरो न' सिङावनो थाबाय थानाय आरो न'निफ्राय ओंखारनो रोङि बेबायदि सुबुंफोर जोङो नुनो मोनदों दिनै जायफोरा बेबाय दि न' सिङावनो थाबाय थानानै न' सिङावनो गावसोरनि जिउखौ बा समखौ बारहरदों बिथांमोनखौ जोङो नायब्ला मोननो हायो गोबां बे मबाइ फनफोरजों थानाय जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा माबायदि जादों दिनै ओ सुबुंफोरजों माबायदि कनभारसन थानांगौ बेबायदिनिफ्राय गोजान जादों आरो बेजों लोगोसे बिसोरहा बेबायदि ओ मोनसे मानसिनियाव बा लोगोफोरजों जेरैबायदि मोजां कमिउनिकेसन थानांगौ बा सोमोन्दो थानांगौ बेनिफ्राय गोजानाव थानाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे बिसोरहा गावसोरा न' सिङाव थायै थायै मानना बिसोरनि देहाफोरखौ नस्थ' जालांनाय जोङो नुनो मोनदों। बिसोरो लोगोफोरजोंबो ओंखारनो हाला आरो लोगोफोर जों बेबायदि मा बाथ्रा सावरायनांगौ बा लोगोफोरजों थानानै मा माबाददि गोजोननाय मोनो बेफोरखौबो मिथिनो रोङै जोङो जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो जोंनि गामियावनो जोङो नुनो मोनो ओ जाय सासे बेगथि जाया बिदि बाहेराव ओंखारा बिमा बिफाजों रायज्लाया माने बुंनो थाङोब्ला न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा आरो बे सुबुंनि जिबनखौ जेब्ला नायो जोङो नुनो मोन्दों गोबां बेबायदि देहा लानानै बेबायदि खस्थ' मोननायखौ जोङो दायो नुनो मोनदों। बिथाङा दायो ओ बेबायदि न' सिङाव थाबाय थानानै बा गुबुनजों रायलायिनि जाहोनाव बेबायदि गोबां गेदेर बेबायदि देहानि जेंनाफोराव गोग्लैनो गोनां जादों ओ जिहेथु बियो न' सिङावनो थाबाय थायो बेहा बे जेबो मोदोमनि मुभमेन्टफोर गैया, सोमावनाय गैया, मावनाय दांनाय बो गैया बेबायदिनो थैफोर रानलांनाय बेबायदि बेमार जानायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो ना बिमा बिफाजों मोजां सोमोन्दो थानां खौ ना बिमा बिफाजों मोजाङै रायलायनांगौ बेफोरबायदिनिफ्रायबो गोजान जानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव गाव हारसिंबो आरो न'खरैबो गोबांथार बेबायदिनो गोबां दुखु मोननांनाय बा रांखावरि हिसाब बै गोबां खस्थ' मोननांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै जोङो जोंहा हा सासे सुबुं जाबायब्ला जोंनियाव दैलि रुटिन थानांगौ आरो जोङो बे जोंनि दैलि लाइफखौ जोङो जेब्लायबो मोनसे पजिटिभ माइन्डजों बा लोगोफोरजों थानानै बा फेमिलिजों जमा थानानै जोङो स्पेन्ड खालामनो नांगौ। जुदि जोङो हारसिं हारसिं थायोब्ला आरो मबाइलजोंनो थानानै जुदि जोंनि समफोरखौ जोङो बारहोनो इसा जायोब्ला बियो जोंनि देहायाव बा जोंनि जिबनाव गोबांथार खोख्लैनो हागौ दिनै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो लोगोफोरजों थायोब्ला बा न'नि मानसिफोरजों थायोब्ला जोङो गोदान-गोदान बाथ्राफोर जोङो मोनथिनो मोनो आरो गोदान गोदान-गोदान बाथ्राफोर मोनथिनानै जोङो जिउआव सोलोंनो हायो आरो जिउआव सोलोंनानै जोङो जोंनि जिउआव बाहायलांनो हायो आरो जोङो माबा मोनसे जोंनि थांना थानायनि थाखै मुलाम्फा मोनो होननानै आं सानदों जोंनि दैलि लाइफआ बा जोंनि जेब्लायबो नि लाइफआ ओ सोलोंनो गोनां मोनसे सम। जोङो जोंनि गासैबो समावनो जोङो सोलोंनोसो नांगोन। जोङो जिहेथु जोंहा मोनफा-मोनफा सम आरो थासारिफोरा जोंनि जिब'नाव फैयो जोङो बेफोर गासैनि गेजेरजों जोङो सोलोंनांगोन। सोलोंलांनो नां गोन आरो बेफोर गासैखौबो जोङो पजिटिबहै जोङो बारहोलांनो नाजानांगोन। आरो बे जोंनि दैलि लाइफआवहाय जोङो माबा मोनसे ओरैनो बेखार खामानिफोर मावना नै जोङो सम एगारनो नाङा। नाथाय जोङो मोजां खामानिफोर मावनानै जिफोरखौ मावोब्ला जिफोरखौ सावरायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोंनि दे हानि थाखाय बा जोंनि जिउ खांनायाव जोङो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो जिउ खांलांनो नांगौ। आरो जोङो सोलिलांनो नांगौ। अब्ला जोङो जोंनि लाइफआवहाय ओ मोनसे मोजां लामाफोरखौ मोननो हागोन आरो देहा लाना नैबो जोङो ओ जौगानो हागोन बा मोजां बेबायदि देहा फोर जोङो मोननो हागोन। दिनै गोबाङा साननो हागौ जोङो लोगोफोरजों थायोब्ला गाज्रि जागोन गोबाङा साननो हागौ ओ बाहेराव ओंखारोबा गा-गाज्रि जागोन ना थाय बेफोर गासैबो जों नि ओ जिब'ननि बा जोंनि देहानि थाखाय मोनफा मोनफा बेबायदि मोजां खामानि सो होननानै जोङो बुंनो हायो। जिहेतु जोङो न' सिङावनो हाब सिं थाबाय थायोब्ला मबाइलजोंनो थाबाय थायोब्ला जों सोरदों रायज्लायनो? जोङो मोनथिया हायो जोंनि मिनिनाया जोंनि ओ माखासे बेमारफोरखौ बेबायदि गोस सा होनो हायो‌। एबा खारहोनो हायो बा बियो मोनसे जोंनि ओ देहानि थाखाय एक्सार साइस होन्नानैबो जोङो बुंनो हायो। जुदि जोंनियाव मिनिनायानो गैयाब्ला दा जोङो मिनिनोब्ला सोरबा लोगोजोंनो जों रायज्लायाबा बा न'नि मानसिजोंनो जों रायज्लायाबा माबोरैहाय जों ओ बेफोरखौ जोङो मोननो हागोन। दिनै जोङो बेफोर गासैखौ मोननो थाखायबो
जोंनि दैलि लाइफआव जोङो रंजा, खुसि थानांगोन। लोगोफोरजों थानांगोन गाव गावनि पेरेन्टसफोरजों गावनि ओ सिभलिंसफोरजों जोङो लोगोसे था थानो नांगोन। अब्लासो जोंनियाव बेफोर गासैबो पजिटिभ बिटिया जोंनियावहा हाय गोन आरो जोङो ओ फिजिकेलि मेन्टेलि जोंहा मोनसे मोजां बिबायदि ओ डेभ्लप जानायखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं सानो आरो। नोंथांजों ओ बे डेलि लाइफनि सोमोन्दै नोंथाङा जि टपिक खो लानानै फैबाय नंगौ मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै। बे समाव नोंथाङा बे समाव बुंनोबा बुंनो हाबावगोन।
ओ नोंथाङा होननाय बादि ओ जों गोबां दा ओ समाजाव नु-नुनो मोनसै बाय ओ बिदिनो ओ मबाइल नायनानै बा न' सिङाव थानानै बा मोनसे ओ रुटिन गैयै जेन'बा लाइफ बेबायदि खालामनानैहाय ओ बा हारसिं थाबाय थानाय आरो बा बिदिनो देहायारि जेंनाफोरजों गोग्लैसोनाय जों नुनो मोनसै आरो। आथिखालनि आथिखाल मुगायाव। दा बेफोरो जाबाय जोंनि मोनसे ओ रुथिन गैयै बा माबा मोनसे ओ ओ कनभारसेसन सिकिल गैयै जेन'बा माबा मोनसे ओ लोगोफोरजो जेनेबा लोगोफोरजों सावरायो बा माबा मोनसे खालामनो जेन'बा खालामनोबा माबा मोनसे ए गिलेनोफोर गोसो जायै बेफोर बेफोरबायदि जोंनि दैलि लाइफआव जों खालामना लानायनि दारैनो बेफोरबायदि जाथाय ओ जेंनाफोरखौ जों नुनाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों ओ खोनाबाय नोंथाङा?
औ खोनादों।
दा होमबा नोंथांजों बे टपिकनि सोमोन्दै बे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ दा औ औ औ
अब्ला जों बेखिनियावनो जोंनि दैयलि लाइफनि सोमोन्दै सावरायखौ जोङो दोन
औ औ औ औ दे नोंथां दे।